हेलौ नोंथां औ खोनादों नों थां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
बिजि गैथ'वआ माने जिरायना दंथ'यो नोंथां
औ बेनिफ्राय दिनैथ' अखाबो हागासिनो नङा होमबा
औ-औ नोंथां हादों जींनिजाइबो हादों।
औ-औ ओरैनो नोंथाङा सावथुनफोर नायो ना नाया?
सावथुन नायब्लाबो एसे खम नायो आरो एसेबांबो नायसोया।
आं माने नों नोंथांनो बे बरनि सावथुनफोरनि बागै एसे रायज्लायनो होननाननो नोंथांखौ फन खालामदों
ओ रायज्लाय जागोन नोंथां।
नोंथाङा होमबा एसे बरनि सावथुनखौ एसे खम नायो आरो ना।
खम नायो।
औ थेवबो-थेवबो जिखिनि नायो नों नोंथांङा बेखिनिजोंनो एस से एनैब्लाबो
ओ हमदांनो हायो गियान एसेब्लाबो मोनो आरो आंबो।
औ अब्ला ओरैनो नोंथाङा गिबियावनो आं नोंथांखौ सोंग्रोना लानसै। जे बर'नि सोर-सोर फावगिरिफोरखौ नोंथाङा बांसिनै मोजाङै सिनायनो हायो आरो?
अ ओरैनो गोदो एसे गोजामनिफ्राय बुङोब्ला ओइ राजिब फावखुंग्रि ओनफ्राय ओ ओए राजु
राजु
ओ राजु आरो एक ओ फाव खुंग्रि हिसाबै होनदों नोंथां
जै बोनाबोल
औ औ फाव खुंग्रि बे आरो पामफुलि
ओम
आ बिस समनि बा गोदान मुगानि एक्टर बा एक्ट्रिसफोरा बुंनो थांङोबा बे मा होना बुङो?
फुजि
फुजि
औ ओनिफ्राय
फुजि आरो हेलेना औ लिंसार बिथांमोननि एसे नायो। थेवब्लाबो एसेबांबो नाया। आङो माने सावथुनफोरखौ एसेबां नायामोन। माने बिजाबफोरखौनो एसे फावथाय बिजाब बा सल'मा बिजाबफोरखौ एसे नायो आरो
औ औ मोजां मोजां।
सावथुन होनना बुंला आं हिन्दीया हिन्ददिबाबो। बा बेफोरबायदि नायखाया एसेबां। माने जि बेखौ एसे इम्परटेन्स सानो बेखौ नायनो थाङो। जुदि हारिखौ लानानै जुदि सावथुनफोर दिहुनोबा।
औ
ओ समाजखौ लाना मायबा मोनसे मोजां बेरखांनाय सावगारि बेरखाङोब्ला बेफोरखौ एसे नायनो थाङो आरो
औ बेनिफ्राय नोंथां जिथु जोंनि ओ बर'नि सावथुन नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोराव माने जों एसेब्लाबो ओ गोनांथिफोरखौ मोनदांनो मोनो होननानै आं सानो आरोना माने माबायदि गोनांथि होनोब्ला जिथु दानि मुगायाव सोलिबाय थानाय गुबुन हारिनि जिथु सावथुन बिसोरनि कुवालिटि बा बिसोरनि जिथु ओ लिरनाय बिसोरनि थाव देखायनाय बिसोरजों जुदि औ थांनाय बिसोरनि बेफोरखौ नायोब्ला नाथाय ओ जोंनि ब बर'नि जिथु सावथुनफोराव एसे ओ खम नुनो मोननाय जायो आरो माने बिसोरनिबो बांसिन साब साबसिन नुनाय जायो। जेरै बलिउड बलिउद सावथुनफोराव बा ओ जोंनि बे साउथ इण्डियान साव थुनफोराव गोबां रोखोमनि ओ मोजां मोजां केमेरा बेनिफ्राय ओ मोजां मोजां इडिटिं ओ ओमफ्राय मोजां मोजां माने बिसोरनाव पि एफ एक्स होयो।
औ।
फोरखौ थारमाने जोंनि बर'नि सावथुनफोराव एसे खम बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो ना। नोंथां औ औ। बेनिफ्राय बेफोरखौ माने ओ एसे साबजानायखौ साबजानायनिस्रुइ ओ मोजांस्रि मोजांसिन जानायखौ जों लुबैयो आरो नङा होमबा नों थां? औ बेनिफ्राय ओ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन।
सोंजागोन नोंथां।
बेफोर बे जाहैबाय मा जोंनि जिथु बर'नि सावथुन
औ
बिनि ओ फावगिरिफोर फावखुंग्रिफोर बिसोरबोथ' ओ जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ सब समाय ओ सावथुनफोराव खामानि मावनो मोनबाय थाया नङा होमबा नों थां बेनिफ्राय गोबां बेयाव रां रुफानि बुथ खोथा फैयो नङा होम
खोथा फैयो औ।
फोरखौ गासै लाफाजोबनानै एसे गोजौ फारसे से आवगायलांनायाव माबायदि खालामोब्ला बिथांमोननिबो मदद जागोन लोगोसेयैनो बर'नि सावथुनफोराबो एसे से गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन बेफोरखौ नोंथाङा एसे जास खालामनानै बुंनो हागोन नामा?
अ दा नोंथाङा सोंनाया थिगानो मोजां मोजां फयेन बाथ्राखौनो सोंदों। ओ सावथुनखौ जोङो दिहुनबाय थानोबो हाया बा सावथुन दिहुननानै जाय फावखुंग्रि मोना ओ गावनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो बा गावनि जिउ राहाखौ माने मोजाङै दैदेनलांगासिनो आं सानो बिथांमोना ओ मोनसेल' फावखुंग्रि जाबाय होननानै मोनसे सेल' जेनेबा सावथुनजोंनो सावथुनखौनो खामनानै सावथुनजोंनो माने सालायलांबाय थागोन आं साना आरो मानो होनबा हायोब्ला बिसोरो मोजां दा बर'निफ्राय गुबुन बलिउडफोराव जायगा मोननो खोमा नाजानांगौ बिसिनि साननाया बेबायदि जानांगौ। आरो आं सानो केरियारखो आं बुंनाय बायदि बे मोनसेखो मोनसे खोल' साननाङा आरो मानो होनबा बिथांमोनाबोथ' आ गियान लादों सोलोंथाइ लादों ओ सोलों थाइ लानानै फा फावखुंगुर माने फावखुंग्रि माने सावथुन दिहुननायाव समाव सावथुन दिहुनबा खालाम आरो बे उनाव आ रो बेलेग बो खालामनो हागोन गुबुन मानो होनबा गावनि सोलोंथाइजों बुहुदखिनि सोलोंथाइ थाब्लानो जिउआव बुहुद खामानि मावनो हायो जौगालांनो हायो। आरो बिसिनि साननाया जोंनि बर'निल' फावखुंग्रि जानांगौ बेखौ आं बुङाखै हायोबा ओ गुबुन गुबुन हारिनि बोफ माने सावथुन बानायनानै मुंदांखा जानायखो आं लुबैयो। आरो बेबायदिनो जोंनि सावथुन खोरखो जुदि मोजां गेवालां होनोब्ला आरो बिथांमोनखौ जोङो सरखारफ्राबो माने बायदिसिना खुबिदा होनांगोन नायनांगौ नोजोर होनांगोन।
औ
आरो जज बिथांमोनानो जा बिथांमोनानो हारिखौ लानानै सावथुन दिहुनो हारिनि मोजांखौ लानानै हारि फोसाबनायखौ लानानै सावथुन दिहुनो नालाय बेनिखायनो आं सानो बेखौ बिथांमोना मावनो गोनां बा मा मोनसे बिबान बायदियै मोनसे बिथांखि लानांगौ बिसोरनि जान थे सावथुन दिहुननाय दिहुनै समाव बिथांमोनहा मा खालामनानै थांना थागोन नोंथांनि सोंनाया बेबायदि नङा होमबा??
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा हमनो हादों।
औ हमनो हादों। दा बेबायदिनो बि दा मेइन सावथुननि सोमोन्दै रायलायदों नालाय साव थुन बा बे सावथुना बेबायदिनो आं सानो गोबां जों बयबो जुदि हेफाजाब होलायोब्ला नायनांगौ सायथुनखौ नायनांगौ। नाय नायब्लासो बिथांमोनाबो रां आरजिनो होगोन। जुदि नाय ग्रायानो गैयाब्ला सावथुन दिहुना मा लाब जानो मुलाम्फा जागोन बेबायदिबो जायो सोंलु फैयो जोंनि गेजेराव। बेखायनो सावथुनखौ खौ नाय आरि नि हारिखौ लाना सावथुन लिरनाया सावथुननिफ्रायबो जों गियान मोननो हायो। बेनिखायनो जों आं सानो सावथुनखौ नायनांगौ।
नायनांगौ नायनांगौ।
नायोब्लासो बिथांमोनाबो ओ मोजां गावनि जिउखौ दैदेनलांबाय थानो हागौ बेबायदि।
उम
आंनि साननाया बेबायदि।
औ नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंलांबाय। ओ
औ
जोङो नोंथांनि बुंनाय जिथु बाथ्रा जे
औ
ओ फाव दिन्थिनायनि अनगायैबो बिथांमोनहा गुबुन ओ बाथ्राफोरखौबो एसे साननांगौ आरोना। गुबुन बिजनेसफोरबो बिथांमोना मावजायो जेरै जोंनि गे जेराव ओ बिदिन्थि महरै दङ' बलिउडआव गिदिर गिदिर ओ फावखुंगुरफोर दङ जेरै नोंथाङा बिबेक बिबेक अबरायखौ सिनायगौ जानो हागौ?
औ औ सिनायो।
थांनाय बाराव जोंनि जिथु ओ बडलेण्डआव बिथांखौ ओ बे बिजनेस इन्टारप पुरनिआव सिपनि मोनसे माबा लादोंमोन ना प्रग्राम गादोंमोन ना बेवहाय गाहाय आलासि महरै बि थांखौ लिंहरनाय जादोंमोन। मानोना ओह बिथाङा मा सासे फावखुंगुरजों लोगोसे मा जोंनि भारत बरर्सनि गेजेरावनो जोबोर गिदिर सासे बिजनेसमेन होननाबो बि बिथांखौ मिथियो आरो।
औ औ।
थ' गोबाङाथ बेखौ मिथिया जे बिथाङा बिजनेसबो मावो नामा होननानै नङा होमबा
औ मिथियामोन औ।
बिथाङा ओ सिं सिं ओ गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो बिथाङा गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां कम्पानिफोर दङ। ओ बिथाङा बेफोरबायदि ओ माबायाव बिजनेसाव गोबां आखाइ दङ। बिदिनो आं सानो मा जोंनि बर'नि बे जिथु फिलिम इन्दास स्रि ओ बिनिफ्रायबो ओ जायफोरा फिल्म बा मा होनो बेखौ बर'नि सावथुन बानायो आरो लोगो सेनो जायफोरा बर'नि सावथुनाव ओ फावखुंगुर फावखुंग्रि महरै खामानि मावोना ओ बिसोरबो बिदिनो ओ नाजानांगौ होननानै आं सा
नाजानांगौ औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय लोगोसेनो नोंथाङा बुंबावदों जे मा होनो बेखौ ओ हारिनि बागै बिथांमोनहा गोबां ओ। औ। फाव दिन्थियो। नङा होमबा? हारिनि जावगा जौगाथायाइनि सायाव बा हारिनि हारिखौ लानानै न'ख खरखौ लानानै औ। ओमफ्राय आं सानो मा जाहाथे बै फावखुंगुर फावखुंग्रिफोराबो जेरै बिथांमोना ओ जोंनि ओ मा होनो बेखौ सावथुनाव दिन्थियो बिदिनो जाहाथे ओ गावसोरनि जिथु सैथो जिउआव ओ बिथांमोनहाबो बेफोरबायदि ओ जेरै ओ सावथुनाव देखायो बे बेफोरबायदि गावसोरबो मावलाङोबा आं गोजोननाय मोनगोन आरो। ओ जेरै जों नुनो मोनो खायसे ओ फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा खालि बे सावथुनावल' मोजां देखायनानै बाहेरायाव एसे सोरबा गाज्रिबो थायो बेफोरबायदिब्लाथाय ओ जोंनियाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो आरो औ अब्ला नोंथां नोंथांनि बाथ्राफोराबो जोबोर मोजांमोन ओ रायज्लायनो गोसो दंबावोमोन थेवबो समनि एसे आंखाल
औ जागोन नोंथां उनाव राय्लायबाय थासिगोन मालाबा सम मोनब्ला नोंथां
ए दे अब्ला नोंथां ना
दे जागोन दे नोंथां औ